ना हेल' नोंथां। अ नोंथां। खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ ओ दायो बिदिब्ला गिबि गिबियावनो ओ गोजोन सानजौफुनि नोंथांनिसिम आंनिफ्राय गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
औ।
दायो बिदिब्ला जों मोनसे आयदानि सायाव आवरायनो लानाय जादों बे सावरायनो बे सावरायनायाव नोंथांजों सावरायजागोन दा?
औ।
ओ दायो बिदिब्ला आंनि आयदानि सायाव सावरायनायानो जादों आइजो माहारि। बा बर' माहा ओम बर' माहारिनि गेजेराव जे आइजो माहारि। बे आइजो माहारियानो जाद दों जों बर' माहारिया जोंहा बिफा हारिबा बो जोंहा आइजो माहारिया गोबां बा गोबां बायदि बायदि बिथिङाव जोंहा आइजो माहारिया गोदो सो समाव ओ-दानि सु गाव सोलायनाय बैफोर थासारिखौ जों मोननो नुनो मोनदों जोंहा। गोदो बा सिगां समाव आइजो माहारिया हौवाफोरजों गाब। जाना दोनजादोंमोन बै गादब जाना दोन जानाय बा जोंनि ओ हारिनि ओ जे ओ आइजो माहारियाबो जे मोनसे दावगानाय लामायाव फैनो हाबाय बा गुबुन गुबुन हारिनि। ओ आइजो माहारियाबो जे दावगानो दावगानो हादों हौवाफोरजों समान समान जोंनि हौवाफोरा ओ हौवाफोर सुबुङा आइजो माहारिखौ गादबना दोनोमोन नाथाय दानि जुगाव सोलायबोनाय बिथिं बेखौ बैफोरखौ जों नुनो मोनदों जेरै आ आइजो माहारियाव माबा मोनसे मावनो हाया बा हौवाफोरजों समान सम समान दावगानो हाया होन्नानै जों सिगां समाव बिसोरखौ गादबना दोनबोदोंमोन बे गादबना दोनबोनायाव जोंहा आइजो माहारिया बायदि ओ बिथिङाव ओ खाबु लानानै जे ओ जेरै मावनो हायैखौ हौवाफोरजों समान समान मावबोदों बे मावबोनाय बेलायाव बिसोरो दुखु खस्थखौनि गेजेरजों बिसोर हौवाफोरजों समान सम समान मावफानो हादों आवगायनो हादों बेखौ जों सोलायनायखौ नुनो मोनबोदों जेरै सोलोंथाइ आयदा दा बा खामानि हाजिरा मावनाय आयदाफोराव बिसोरबो समान समानै जों जों मावफाबोनाय बा दावगाबोनाय खौ नुनो मोनदों नङासै होनबा नोंथां
औ औ
बैफोर ओ जे आइजो माहारिया जोंहा मा मा जे दावगानो हादों बैफोर दावगानायनि बागै नोंथाङा एसे बुंथिना होनो हागोन नामा जे आइजो माहारिया जे हौवाफोरजों समान समान ओ खाबु लानानै नानै दावगानो हादों बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे बुंथि होनो हागोन नामा
औ हागोन थारैनो नोंथाङा जिखौ बुंदों बे थारैनो सैथो ओ जों नायोब्ला गोदोनि समाव आइजोफोरखौ जोंहा गादबनानै दोननाय जायोमोन ओ जोंनि ओ बर' समाजाव बिफा गाहाय समाज हिसाबै जोंहा आइजोआ ओ फिसायनि बारगा बा हौवाफोरनि बारगा जानो हायामोन आ नखरनि ओ सम्पति दोन दलद बेफोरखौ जोंहा आइजोफोरा मोनामोन आइजोफोरखौ गोबां बिथिङावनो खाबु होनाय जायामोन जेरै आ सोलोंथाइ सोलोंथाइनि बिथिं राजखान्थि रांखान्थि बेफोर बिथिंफोराव ओ आइजोफोरखौ खाबु होनाय जायामोन।
औ औ
खालि जोंनि हौ ओ बर' समाजाव हौवा गाहाय समाजाव माने ओ हौवा हौवाफोरखौ न'खर बेंगिरि होननानै सानोमोन माने ओ नख'रनि गासै खामानिफोरखौ बा बिबानफोरखौ हौवाफोराल हायो ओ लानो हायो बेबायदि होननानै सानोमोन फिसा फिसा हिनजावफोरखौ खौ ओ बेबायदिनो गादबनानै बा नेग्लेक्ट खालामनानै दोननाय जायोमोन। बेबायदिनो आइजोफोरा हौवानि बारगा बा फिसायनि बारगा जानोनो हायामोन आरो। ओ नाथाय जोङो ओम लासै लासै जुगा सोलायबोनायजों ओ जोङो आथिखालाव नुनो मोनोदि आइजोफोराबो गोबां खामानियाव ओ बिफाव लानायखौ जों नुनो मोनो। ओ दा जेरैहाय जोङो बुंनो हायो रांखान्थियारि बिथिं सोलोंथायारि बिथिं राजखान्थियारि बिथिं बैफोराव जोङो गोबां ओ आइजोफोरखौनो बिफाव लानायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोङो बुंनो थाङोब्ला सिगां समावबो जोङो आइजोफोरखौ गाजोबनानै दोनदोंब्लाबो आइजोफोराबो जोंनि न'खर सामलायनायाव बा जोंनि फिसा फिसौ ओ गथ' गथायखौ फेदेरनायाव फोलावनायाव फिसायखौ जाहोनायाव लोंहोनायाव बा आबाद फोथाराव ओ आबाद मावनायाव नाहा मैहा थांनाय ओ जि दानाय बायदि बिथिङाव ओ जोंनि आइजोफोराबो ओ गोबां खामानिखौ मावबोदों। बिसोरखौ बिसोरखौबो जोङो ओ गादबनानै दोनदोंब्लाबो बिसोर जोंजों समान समान ओ बिफाव लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। ए औ दायो बुङोब्ला जोङो सोलोंथाइ बिथिङावबो दा आथिखालनि मुगायाव आइजोफोरखौनो बांसिन जोङो जौगानायखौ नुनो मोनदों। आइजोनि अनजिमाख खौ जोङो बांसिन नुनो मोन्दों। ओ राज खान्थियारि बिथिङावबो आइजोफोरनो जोङो समान मोनथायखौ होनाय जाबाय ओ दा जोङो नुनो थाङोबा जोंनि राजखान्थियारि ओ बिथिङावबो बा राजखान्थियारि फोथारावबो जोङो जोंनि बर' आइजोफोरखौ लिडार महरै गसंनाय बा राजखान्थियाव ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो समाज समाज बा समाजनि हाबा हुखा जेरै फुजा फोरबो हाबा हुखा बैफोर बिथिङावबो जोङो बर' आइजोफोरखौ गोबां हाबा मावनायखौ नुनो मोनो जेरै फुजा फोरबो जायोब्लाबो जोंनि बर' आइजोफोरा बर' आइजो फोर नङाब्लानो फुजाया आबुं जानो हाया आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो मोनसे समाजाव मोनसे समाजखौ खुंनो थाखाय आइजोखौ एंगारनानै जोङो समाज दानो हाया समाजाव आइजोनि बिफावा गोबां दङ आयजो नोङा समाजा आबुं जाया बेखौ जोङो मोनथिगौ आरो बुजिगौ
औ औ
आइजो आइजोफोरासो न'खरनि गथ' गथाय फेदेरनाय फोलावनाय बेनि अनगायै न'खरनि खामानि थोरसि लथा सुनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय बेफोर बिथिंखौ मावबोदों बेनि अनगायैबो जि दानाय मैगं खानाय नाहा मैहा थांनाय बेफार फालांगि खालामनाय आबाद फोथाराव आबाद मावनाय बेफोर बिथिङावबो जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां खामानि मावनायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनो आरो जों दानि जुगाव जोङो नुनो मोनबावो जे बेफार फालांगिनि बिथिङाव आइजोफोराबो हौवाफोरजों समान समान बेफार फालांगि मावनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै बर' आइजोफोरखौ जोङो ओ मिथिंगायाव थानाय थादेरसा जेरै दिंखिया बायदि मानजिया मैगं थाइगंफोरखौ खानानै बा गावनि फेलेबसे हायाव बा न'खरनि फेलेबसे हायाव फोनाय मैगं थाइगंफोरखौ खानानै हाथाय बाजाराव फानहैनाय आरो बेनि अनगायैबो साहा दखान बा साहा गला होनाय बेबायदिनो जि जि गस्लानि दखान होनाय आरो बेबायदिनो बिदै लोंग्रा बा खुसेर बायदि लोंग्रा थान्दा बेफोरखौ दखान होनाय बेफोरनि जों बेफोरखौ बेफार फालांगि खालामनायखौ जोङो आइजोफोरखौ नुनो मोनो आरो जोङो नुनो मोनबावो जे बर' आइजो आइजोफोरा ओ जोंनि बर' आइजोफोरा गामि गफायाव बायसननानै नोगोर सोहोरफ्राव अर्गेनिक मैगं थाइगं फानहैनानै बेफार फालांगि मावनायखौ नुनो मोनो आरो बैफोर रांजोंनो गावनि फिसा फिसौ फिथाइफोरखौ फोरोंनाय न'खरखौ सुंथाबोनाय गावनि आंखालखौ सुफुंनाय जों बैफोर बिथिंखौ आथिखालाव नुनो मोनो नोंथाङा आरो बे बर' आइजोफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा आरो माबाफोर बुंनो सानबावो नामा
औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो थारैनो सैथो बेनि सायाव आरो आं बुंथिबावनो सानो जोंहा आइजो माहारि होनोब्ला आइजो माहारिया गिबियावनो जोंहा गावनि फिसा बा गावनि जोनोम जागोदान गथ'फोरखौहाय बेयावनो मोजाङै जोथोन लानानै गावखौ दुखु खस्थ'नि गेजेरजों दुखु खस्थ'खौ दोननानैब्लाबो सहायनानै बिसोरो फिसा जोनोम होनाय समाव गावनि फिसाफोरखौ मोजाङै जोथोन लानानै गाव फेदेरो बै फोर फेदेरनायाव गिबियावनो बिमा माहारि बिमा माहारिया बा आइजो माहारिया जों गथ'फोरखौ फेदेरनायाव मााबा बायदि जों जि फेदेरनांगौ बेखौ दुखु खस्थ'खौ आइजो माहारियासो मिथिगौ जोंहा आइजो आइजो माहारि होनोब्ला गिबियावनो जों जोंनि गथ' फिसाफोरा बैफोर सोलोंथाइ बा राव रोंनाय बैफोर गियान जे बिमा बिमा माहारिनि बा आइजो माहारिनिफ्राय जों मोनग्रोयो राव सोलोंनाय बा बिदिनो थांना थानाय बेलायाव बो जे फिसाखौ जोनोम होनायनि उनाव बिसोरो जोथोन लानानै सोलियो बैफोर दुखु खस्थ'आव जों आइजो माहारिया सहायना बेसेदि बिसोरो सोलिबोयो बेखौ आइजो माहारियासो मिथिगौ नङासै होनबा नोंथां
औ नंगौ
औ जोंहा आइजो माहारियाबो जे बे सुबुं समाजाव हौवा माहारिजों समान समान जायगा आवग्रिनानै बिसोरो दावगाबोनो हादों बे थारैनो सैथो नोंथाङाबो बेफोरखौ बेफोरनि बागै बुंथिबाय थिग बिदिनो रांखान्थि मुलाम्फा बैफोरावबो जोंहा हौवाफोरजों समान समान समान दावगानो हाबोदों आरो थिग बिदिनो दाउ बायनाय बेेला बा हान्था मेला बायदि सोलोंथाइयावबो जोबोरैनो दावगाबोनायखौ नुदों
औ नोंथां
जोंहा आइजो माहारिया बे हान्था मेला बा दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जोंहा फसल बिथिं बा हान्था मेला बिथिङाव जोंहा गोबाङैनो रां आरजिनो हादों बिसोर आरो बिसोरनि बेलायाव आइजो माहारिनि बेलायाव जोंहा फोथायनाय दंदि आइजो माहारियानो बांसिन फुजा फाथाल होनायाव जोंहा खुलुमनाय फुजा होनाय नेमखान्थि दं बैफोर नेमखान्थियाव आइजो माहारिनि बेलायाव जेब्ला आइजोआ उम मोनसे जे खैफोद सम जायोब्ला बा हौवानि हौवानि थाखाय बोर सारस्रिनाय बोर बिना लानाय बाथौ फुरि बा फुजायाव जोंहा बेफोरखौ फुजा होना फोथायनाय दंमोन
औ औ नोंथां
दा जोंहा बिदिब्ला सम होनाय बायदियै जोंहा समा रायज्लायनाया सफैबाय जोंहा जोबनायाव बेलायाव फैबाय थिग बिदिनो नोंथां नोंथांजों आइजो माहारिनि बेलायाव रायजलायनायनि बागै नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ मिथिनो मोनदों ओ नोंथांनिफ्राय बेफोर बाथ्राखौ मिथिना मोना आरो रायज्लायना मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय बिदिब्ला जों आइजो माहारिनि आयदायाव रायज्लायनाय सावरायनायखौ बेखिनियावनो होजोबना दोनथ'नाय जाबाय नोंथां
जागोन दे गोजोन्थों